औ खोनादों नोंथां
दायो नोंथाङा मा माब्रै दं? बा मा खालामगासिनो दासान्दि?
दायोथ' मोजाङैनो दं जेबो खालामथ'नाय जायाखै
औ
औ नोंथां, नोंथाङा माबाफोर मावदों?
आंबो नै ओरैनो दं दायो दा दसे अ' ओरैनो दाहाय ओंखाम संनांगौ जों बाहेराव थायो नालाय एसे गावआ न'आव भारा लानानै थायो बेखायनो गाव संना खुरनानैनो गावआनो जानांगौ जायो दा एसे थानायनि उनाव दसेनि उनावहा ओंखाम संनानै जानाय जासिगोन आरो सानजौफुनि आदारखौ नोंथाङाथ' जाखांबाय मा सानजौफुनि आदाराव
सानजौफुनिखौथ' जाथ'नाय जायाखै दायो एस औ फुंखौ जाबाय एसे
नंगौ नंगौ नंगौ। ओरैनो नों थाङा ओ गावास संनो रोंङोना रोङा माबाफोर ओंख्रि बा मैगं बेदरफोर संनो रोंगौ ना?
संनोथ' आं बारा रोंस्लाबहैया।
नंगौ।
औ।
अब्ला न'आव नोंसिना ओ नोंथांमोना ओ न'नि बिमा बिफाफ्रा संनायखौ जायो माने।
औ जायो नोंथां औ।
औ आरो ओ जेरै नोंथाङा दाउ फिसिनानैबो जोंनि रांखान्थिफोरखौ आम बारहोनो बांहोनो हायो नङा होमबा।
हायो नोंथां हायो।
औ नोंथाङा इयुनाव मा खामनानै गावनि रांखान्थि बा रां खावरिखौ बांहोनो सानदों जेरै नोंथाङा ओ दा दसेथ' आं सानदों नोंथाङा फरायगासिनो खोमा। फरायनाय जोबखांनायनि उनाव स' नोथाङा एसे दे सोरखारि साख्रिफोर बा जिखुनु खामानिथ' मावबो नांखागोन। जेव नोंथाङा गावनि जिउखौ सिगाङावबो इयुनावबो जिथुबा बांहोलांनो हानांगौ नालाय। सालायलांनो हानांगोन। औ बेखायनोथ' नोंथाङाथ' एसे माबाखौथ' मावखानांगोन। आंनि सोंलुआ ओरैबायदि खि नोंथाङा आ बायसान्स बा मालाबा सोरखारि साख्रि नागिरनायाव नोंथाङा मोनाबा। नोंथाङा मा खालामनानै गावनि जिउखौ खुंलानो होननानै सानदों मोनसेथ' गावबा गावनि मोनसे प्लान थायो नालाय प्लान ए बि सि दिडि थायोबा गासैहाबो औ नोंथाङा बायसान्स नोंथाङा सोरखारि साख्रि बा नों गाव नोंथांनि ओ गोसो जानाय खामानिखौ नोंथाङा मोनाब्ला नोंथाङा मा खालामनानै गावनि जिउखौ खुंलांनो होननानै सानदों एसे फोरमायगोन नामा नोंथाङा।
आबादारि जानोसै। साख्रि मोनथाराबा।
औ
आबाद मावलाबायनानै जिउ खुंनोसै नोंथां। अ बिदिनो सिबिं सबाय बायदिसिना माने जा समाव मा जायो बेखौ मावनोसै।
ओ औ ओरैबादि खमजायोखि नोंथाङा आबादखौ मावबाथ' माइनि आबादखौ मावगोन बिद बिदि खोथा नङा औ जों गावनि रांखान्थिखौ बांहोनो थाखाय जों गोबां रोखोमनि आबा मावनायखौ आं सानो आरो मोनसे हायावनो आ मोनसे हायावनो जेरै नोंथांनावहा जेरै ओ मावबिदिन्थि बायदि बुङोबा नोंथांनाव जि बिगा हा दं। जि बिगा हायाव नोंथाङा बोथोराव जि बिगाखौ माइ गायबाय दैज्लां बोथोराव जेथिया मेसें बोथोर जेब्ला मेसें बोथोर सफैबाय अब्लानिया माइखौ हाबाय बिनि उनावहा लोगो लोगोनो औ नाराफोरखौ ओ बे माइखौ बे हाखौ हानानै बा बे माइ ओ बे हाखौ एवनानै ट्रेक्टरफोरजों एवनानै बेखौ नाराफोरखौ फोथैना बा बिनि उनाव आलदा गुबुन आबादबो मावनो हायो नोंथाङा जेरै मेसें बोथोरनि आबाद होनबा सिबिं नोंथाङा जेरै फोरमायलांनाय बायद दि सिबिं सबाय बेफोरखौबो फोनानै आबाद मावनो हायो। नंगौ आरो नोंथाङा मा आरो बेलेग गुबुनबो अ गेहुफोरबो गायनाय।
औ गेहु बेसर
बेसर
जुखाम
जुखाम औ बेेफोरखौबो गायनो हायो। सुम नंगौ। आरो नोंथाङा औ। आंनाबो बिनिबायदिनो एसे आं जेरै फरायनायबा फरायनाय जोबखांनायनि उनावबा दाबो फरायगासिनो आंबो। फरायनायालाय। औ आं जुदि आंनिया प्लान बि बा प्लान सिया ओरैबायदि कि आं एसे गथ'फोरखौ गामियावहा बा गावनि ओनसोलाव जों गावनि गथ'फोरखौनो गावनि समाजनि गथ'फोरखौ बा गावनि हारिनि गथ'फोरखौ आं फोरोंनानै एसे एनै जि रांखावरि खामायो बेजोंनो सोलिगोन होनना सानो आरो आङो उनाव।
मोजाङानो नोंथां।
जेरै फरायसालिनि बा जिखुनु आलदा साख्रि साख्रिफोरनि बेफोरबायदि फोरोंनानै आं गावनि जिउखौ खुंलांनो होनना सानदों।
औ टिउसनफोर इदिनो कचिंफोर।
फोरोउ बेबायदि ओम। उनाव आलदा आलदा खामानि मावलांगोन बेबायदि आरो
टिउसनफोराथ आरो बे खन नै खन ताबानो जबोनायथो
नंगौ नंगौ।
खुस
जेसेबां हायो गथ'फोरखौ गावनि गथ' फोर नालाय बिसोरबो गावनि गथ'फोर। बा गावनि सुबुंनि नो बा गावनि बा हारिमुनि गथ'फोर बेफोरखौ जेसेबां हायो हेफाजाब होनाय। कि बिथांमोना मोजां सोलोंथाइ मोननाय न मोन्थों होननानै
मोजाङानो नोंथां साननायाबो
नंगौ बेबायदिनो ओ गावनि गोसोफोरखौ मोजां लाखि नो सासे सुबुङा बा समाजाव थानानैबो खामानि मावनो हायो बेफोरबायाददि खामानि मावनानै गावनि गोसोखौबो मोजां खालामनो हायो जों बेबायदिनो आरो गावनि गोसोखौ एसे मोजां खालामनो जों दावबायनाबो फैनो हायो दाब दाब जायगा दावबायनांगौ अब्लानिया बोसोरावहा खेबनै खेबथाम बेरायहैब मानया गावनि गोसोआ
औ जायो नोंथां जायो औ दावबायाथ' आं जोबोद मो जां मोनो दावबायनोसो हाया नाथाय नोंथां औ एसे एनै जोंबो मोनहैया आरो मोनै ना फैफिननो गोब्राब जायो
गोजान गोजान नालाय जाय खाथि खाथि नङा जोंनिया दावबायजाथाव जायगाफ्रा गोजान गोजानसो
नोंगौ
खाथिबालाय थांब्रबलाबाय औ औ हायो औ नोंथां बेनो खोथाया
खौ मोजां
मोजां लाखिनो दावबायनो बा जों रान खावरिखौ खाबायनांगौ औ औ औ
ओरैनो थांनाय जादों आरो ओरै तेजपुर अगनिगरआव ओमफफ्राय ओरै शिबसागर भालुकफुं थांनाय जादों आरो नोंथां मोनथाम जायगा
औ दासिमबो
औ दासिमबो बेबो गाव हारसिं थाङाखै बे हाइ स्कुलनिफ्राय लांनाय जादोंमोन बेयावसो थांनाय जादों। औ नोंथां औ औ औ नोंथां बुङो। औ थांनाय जायाखै नोंथां गुवाहाटिफोराव।
नंगौ
औ थां निसै।
नंगौ
औ बेबायदिनो फरायनायखौ गाव गावनि सानफ्रोमबोनि मावनांगौ खामानि होननानै लांबाय था। औ नोंथां लाङो।
नंगौ। औ नोंथांनि मथेबा मानिया नोंथांनि बादिबा सासे फरायसालि सरि फरायसाया बेसेबां घन्टा फरायनायखौ नोंथाङा सानो?
ओरैनोथ' सिक्स घन्टा नङाबा दाइन घन्टा फरायनाया मोजां आरो।
औ द'घन्टा नङाबा दाइन घन्टा। नंगौ माने गावबा गाव फरायनो हानाय केपासिटि औ नंगौ। सोरबा नै घन्टा फरायबाबो मोजां फरायनो हायो सोरबा दु घन्टा
फरायब्लाबो मोजां जायो बिसोरना औ औ माने जाय मोजां फरायो बिराद गोसो होनानै फरायनांगौ औ जोबोद गोसो होनानै फरायबा
नेंथाङा नै घन्टा फरायबाबो बा दु घन्टा फरायबाबो बेनो मोजां आरो।
औ
नंगौ।
नंगौ नोंथां नंगौ। आरो
नोंथांनि मोजांसिन साबसिन मोजां मोननाय आयदाया मा?
ओरैनोथ' साबसिन आयदा होनोबा आं पलिटिकेल सानो पलिटिकेलखौ
औ पलिटिकेल।
साबसे औ। भारतनि संबिजितखौ मिथियोदा नोंथाङा एसे एनै? औ ए से मिन्थियो।
औ भारतनि संबिजितआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन आरो देरसिन संबिजित बुहुमनि मादावनो जेसेबां हादोर दं औ आं आंबो बेफोरखौनो मोजां मोनो
पलिटिकेल बा समाज बिगियान औ बिगियान बे सानखान्थि गासै मोनब्रै मोनबा आयदाखौ आं मोजां मोनो आरो औ
औ आरो बेबायदिनो नोंथाङा सावगारिफोर आखिनानै मोजां मोनो नामा?
औ सावगारिखौथ' आं बारा आखिनो मोजां मोना माने आखिनो रोङा माने नोंथां औ
औ गथ' सासे ओम नंगौ नंगौ सासे गथ' बा फरायसुला फरायसुलिनि जिउआव सावगारि आखिनायाबो गोबां गोहोम गोग्लैयो। नंगौ
जाय गथ'आ मोजां सायगारि आखिनो रोंगौ बिथांमोना इयुनावहा माबा माबि बिदिनो आखिनायफोरखौनो बानायनानै गावनि जिउखौ खुंलांनो हायो औ हायो नोंथां नङा होमबा नों जासिगोन नामा नोंथां बेखिनियाबानो जोंना औ सम जाबाय नामा नोंथां औ नोंथां दे उनाव रायलायफिनसिगोन औ गोजोनबाय आंबो औ बाय